गोसोखानाय जाखो अ खोनादों माबोरै गोसोखांनाय जाखो?
बिदिनो रायज्लायनो लुबैनानै हरबाय आरो दिनैयो
आतसा
बोथोरफोराबो मोजां नालाय
औ बोथोरफ्राबो मोजां जुनारफोरनि मार आवाज फैलाबायबाय थादों दाउफोरनि दाउसिन दाउलानि मोजां थार अखा हानायखाय दालाय मानोबा ख ल'दोंमोनबा नोंथाङा ओरैनो माबाफोर रायलायनोबा
जिब जुनारनि बारै सावरायनो हरदोंमोन आरो आङो
आदसा जिब जुनारनि मोजां टाइमावनो मोजां दिनावनो हरदों दे दाबो जिब जुनारनि आवाज फैलाबाय थादोंमोन रायालायनोसै दे होमबालाय
औ दे दा नोंथाङा फ्रि ना?
औ फ्रि फ्रि
औ‌ दे होनोमबालाय सावरायनोसै
अ दे बुंफिनदो
नों नोंनि बांसिन मोजां मोननाय जुनारालाय मा?
आंनि बांसिन मोजां मोननाय जुनारा बुंनो थाङोबा लायअन टाइगार चिता बेफोरनो आरोना लिरबाय बेफोरो ओम
नाथाय बेफोरखौथ' जोंङो न'आव दिननो हायाना
औलै न'आव दोननो हाया न'आव दोनग्रा जुदि जुनारखौ सोङोबा आंना इदिनो सैमा मावजि आरो ना
औ
औ नोंथांनालाय माखौ मोजां मोनो
आंबो मोजां मोनो बांसिन जिब जुनारखौनो मोजां मोनो आंबो माने नोंथाङा बिदि हाग्रानि जिब जुनारखौ बुंनो थाङोबा नों बुंलांनाय बायदि बिदिनो मुफुर मुसा बेफोरखौनो मोजां मोनो मोननाया नाथाय बेफोरो एस से गिनो गोनांबो आरो माने बिसोरो मानसिफोरखौबो जायो नालाय
अ बेबो मा लामाफ्राव लाब बायनो हायाना अरला बायगोन ना इसोरो
औ आरो जों बेफोरखौ न'आव फिसिनोबो हाया आरो सैमा मावजिफोर बायदि
उम बेथ नंगौ
खौ मोजांसिन मोनोना सैमाखौ मोजांसिन मोनो
आंथ' बेखौ इमान माबा बुंनो हायालै सों सानैखौबो मोजां मोनो आं इमान बिदि बेखौ बारा बेखौ खम इदि नङा आरोना एखेयानो
आं आंबो बिदिनो आंबो बिदि नाथाय माने आं सैमाखौ मोजांसो मानो होनब्ला मावजिया जानला मोनला गाखोला बायोना
औ बिबोथ' आरो उम
बेसाङावबो गाखोगोन आरो माबा ओंखामफोर संनाय टेबोलफोरावबो गाखोगोन
औ औ बेथ' नंगौ गाखोलाबायो औ बिदिनो ओ बिदिनो जिब जुनारफ्रा लाइक ओ दाइन मिलियन एन जुनारफोर दंना जोंनि बे बुहुमावहायो
औ औ बुहुद जुनारफोर दों आरो
औ दे बुंदो दे नोंथां
आरो माने सैमाखौबो आं मोजांसिन मोनो आरो माने बिसोरखौ माने जोङो बिदिनो ओ बिजि होनानै राखिनो हाबानो बिथांमोनहा अरबाबो जेबो जाया आरो नवाव
नोंगौथ' सैमाया मोजांथ' माने सैमाफ्रा मानियो आरोना न' सिङाव हाबला बाया बारावनो थायो
मावाजिखौबो खेबसे आं रागा जोंदोंमोन आंनि बिसिनाव थाना दंफैयोमोन बिनि थाखाय फाय मालाबा मालाबा मोजां मोनो अन्थाव बाथावनो दुस्थ'बो ओमफ्राय नोङा होमबा ओं आरो बिदिनो मेरला थाइपनि जुनार दं आरो ना दैयाव थाग्रा हाग्रायाव थाग्रा सोरनाबा हारा हारा माने हारायानो उनथिंल' दं माने आथिंफोरखौ एसेबो नुनो नागिरा जेरै जिबौ नङा होमबा ओ बिदिनो मेमेल सायो दावसिन दावला थायो रेबताइस थायो एम यान्स थायो ना थायो आरो हो
अ दे बुं दे
बेफोरो फैयो आरोना बेफोर उनथिं हारा गोनां गोजा इसोना आं जा जा बुंनाया दा आरो जाय जायनाव उनथिं हारा गैयिफ्रा जाबाय मा होनोयो एन आरथपटस माने बेफोरबो माबाफोर दा माबाफोर एम्फौफ्रा एम्फौफ्रा स्पाइडार माख्रा माख्रा बेफोरो बेफोरावहाय उनथिंहाय हारा गैया आरो मोनसे जाबाय मुलुक्स बिसोर जाबाय माबा आरोना मलुक खुसा जाबाय माबाफ्राय स्नेल इयो मा होनोयो साम' बेफोरावहाय हारा गैयाना उनथिंहाय बिसिना बे बन ना मा होनो
माने बिसोरहा माबा काभार जायो आरो गोरा दाखोन बायदि
बेफोरो आरो मोनसे बाव माबाया मा मा होनो एनिलितस यैयो माबा आथुआम आथुआम बेयो एनिलिसाव फैयो थोमखौ मा होनो आथुवा ओफ्राय बेलाव बेलावफोरा लेवार्डफ्रा बेफोराव हारा थाया आरोना मोनसे बे एनालितसफोर होनो ओमफ्राय मोनसे फैयो सिनिटारियान्स बेखौहाय मा होनो बे बेफोराव जेलि फ्रिस बा बेफोरखौनो सिनि दारियन्स होनायफोरखौहायो बर'नि गावनिनो रायनाय बाथ्रा गैया आरोना यियो यिदिनो बुंखागोन बेखौ आयो मोनसेया जाबाय इच दरान्स
औ-औ मानो होनब्ला जोङो जे फिसफोरखौ माने जोंनि जागायाव मोननो थाङा आरो माने बेफोरखौ बांसिन बांसिन सागोरफोरावसो मोनो आरो बेखौ ओमफ्राय खायफा खायफा जेलि फिस माने खायफा खायफा नङा बांसिन जे फिसआनो बिजानु गोनां ना
नोंगौथ' बेजानुगोनाङो सागरफ्रोनिना
ओम आरो आं माने जों नुनो मोनोमोन जोंनि न'खरफोराव माउजि सैमानि अनगायैबो जोंफोरो मोसौफोरखौ फिसियो नङा होमबा मोसौ बोरमा आरो दाउफोरखौ औ आरो दाउफोरखौ नाय नायोब्ला हांसो न'नि दाउ आरो फारेवखौबो फिसिबावोसो
उम
आरो सोरबा सोरबा दङाबा मा होनो ओ सेसा सेसाखौबो फिसियो नङा होमबा
औ फिसियोथ' सेसाखौबो फिसियो
औ
बाथ' ओेरै
थौखौबो फिसियो
ओ‌ बाथ'आबो रायलायनोबो रोंलायना सोलोङो
औ
बिदिनो सोरबा सोरबा दाावसिन दाउला जुनारफ्राबो रायलायनायखौ सोलोंलाङो आरोना एसे जा मानसि मानसि नुयो खालामनाय एसिनि भाव आखुफोरखौ सोलोङो
आरो सिनेमायाबोसो गुबुन गुबुन जाथिनो दङोना सैमाया जेरै जों बुंनो थाङोबा जार्मान सेपार्ट आरो जोंनि बे लकेलनि सैमा आरो लेब्रादर बुलदक पिकबुल गुबुन गुबुन दङना सैमाफोराबो
दाउसिन दाउलियावहाय नोंथाङा माखौ मोजांसिन मोनो
दावउसिन दाउलायाव आङ ओइ हांसो राजाखौनो मोजांसिन मोनो
ए हांसो राजा
ए
नाथाय बिथांमोना खेबनो होसोयो आरोना नाथाय बे हांसो राजाया खेबनो होसोयो मानसिखौ
औ औ आरे खेबसे हांसो राजा आंखौ होसोनायालाय
उम
सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन आंखौसो होसोबाय माबा ना मानोबा होसोखो
गिदिर गिदिरबो जायो नालाय बे हांसो राजाया
उम
आरो जोंथ' बे मा होनो अमा दाउ बेफोरखौथ' बेदर जानो थाखायसो फियो बांसिनानो
औ नोंगथ' फानो नाबा फियो सोरबा फानो आरोना ज'नो माबाफिना उम सोरबा सोरबा दाउबो माबा मा होनो दाउखौबो दोनो खोमा माबा बादि पेट बादि फिनाय बादि
औ दिनो आरो बांसिनानो
औ
आरो आंथ' खोनादों फारौखौबो जायो होननानै
माखौ फारौ औ फारौखौ आं जाफ खांबाय आरो ना
उम
खेबसे जादोंमोन गोबाव जाबाय आरो
उम माबायदि गोथाव ना
गोथावानो गुरैयानो ओमफ्राय हारा थाबो हाराफोर थायोलै
उम
उम
आरो अमायाथ' गोथावखा
औ मो सङो जानांगौ अमा संबाथाय थाव होना संनाङा आरोना अमानि थावानो फैखायोना
औ नंगौ नंगौ आरो माने मा होनगोन हांसो बेबो गोथाव जायो आरो
औ बेथ' नंगौ जुनारफ्रा आरो बिदिनो थायो आरोना सोरबा गोजौ सोरबा गाहाय सोरबा सोरबा फिस फेपटा सोरबा मता नङा होमबा बिरनो अ जुनार' जेरै जिबौआवथ' बिरनोबो रोंलायो बिनो रोंग्रा जिबौबो दंबावोसो अबेबा जुनारफ्रा खालार सोलाय माने रं सोलायग्रा दंबावसो गोथांनिफ्राय गोजा जायो नङा होमबा मेलला बिदिनो बेलेग बेलेग जुदा मोनो जुनाराबो बिदिनो जोंनि बुहुमनि मोनसे माबा जानाय आरो ना आरो गोदो गोदायथ' दडाइनस रबो दंमोन ना बेबो दा गैला ना थाय बेबो दा गावनो सोलायना बेलेग जुनारफोर जाबाय खोमा बिसोरबो एमान
माने लेखाफोराव फरायनो मोनदोंमोन आरो डाइनसवरफोराबो दंमोन होननानै सिगाङाव आरो बे डाइनासरफोराबो गुबुन गुबुन रोखोमनि दङमोन होननानै खोनादोंमोन आरो
औ थायो मोनथ' आरो गोबां रोखोमनि जेरै जिराबाथ' मा गोजौना नङा होमबा
औ औ
औ
बे जिराफाथ' दै लोंनो जोबोद खस्थ' जागोनलै मा होनगोन दैसाफोराव
औ खस्थ'थ' जागोनथ' आरो
अ दैसाफोराव दै लोंनो मानो होनब्ला बिसोरो बिराद अ जिराफा बिलाइ जायो।
ए
बिलाइ जानोथ' इजि जागोन र' माने बिलाइ जानोथ' आरामैनो बि हागोन नाथाय नाथाय दैसायाव दै लोंहैनायाव बिसोरहा जोबोद खस्थ' जागोन आरो मानो होनबा बिसोर जोबोद गोजौ ओमफ्राय गोरोनायाबो गोलाव खर'आनो बिनो गोजौआव होमबा बिथांमोनहा गम थाबनानै लोंनांगोन जागोन आरो ना दैखौ
उम नंगौथ'
अ नाथाय माने बिसोरहा माला सिगांनिफ्रायनो बिदि थाबोखानायखा माला दा एडजास्ट जालांबाय दां
औ दा बिदिनो सोलों लाङो आरो ना
जेरै मा होनो उद गराया
औ
उदा उद गराया बिथांमोनाबोसो ओ दुइ एसे लोंबानो मास मोनसे गाहाम थानो हायोना
औ बिदिबो थायोथ' आरो बिसिनि देहाफ्रानो बि सिनि सिंनिफ्रानो बुस्तुफ्रानो बेले जायो ना जुनारफोरा
उम माने बिथांमोनहा केपासिटियानो बेनो खाना आरो बेबायदि मा मुरुभुमिफोरावनो जोनोम लाखानायखा
औ जोंबो जुदि गावनि मोदोमखौ बिदि बानायनो हायोबा दै लोङालासे थानो हानाय उनावहाय बिदि बानायलांनो हाग गोरों गोरों मानसिफ्रा साइन्टिस्टफ्रा बानायलांगोन खोमा नङा इदि
मिथिथला बात नाथाय जोंफोरो बिदि नेचारेलि बाला जोङो थानो हाया आरोना दै गैला मानसिनि मोदोमाव बिनि मोदोमनि थाखाय दैया जोबोद गोनांथि आरो
औ आरो बिदिनो आरोना मोख्राफोरबाबो मोख्रा फोराबो जोंबो मोख्रासोमोनना गोदो गोदाय मोख्रानिफ्राय मानसि जालांनाय होनो सिभिलाइज जोंना मा होनो जोङो फरानो मोनदोंमोनना गोदो गोदायनि
औ इभलुसन
इभलिसन